हेल' नों
औ नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
ओरैनो दं नोंथां।
अ नोंथाङा दायो माबाफोर हाबा मावनो एबा खामानिफोर मावनो गोनां दं नामा?
खामानि मावनोथ' जेबो गैयामोन नोंथां।
अ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा?
ओंखाम जाखांबाय नोंथां।
अ दा नोंथाङा ओंखाम जाखांबायब्ला आरो जेबो हाबा एबा खामानिफोर मावनो गैया गैयाबा नोंथांनाव आं कल खालामनाय जादोंमोन दि आङो मोनसे आय दा एबा थपिकनि सायाव नोंथांनाव सोंलु सोंनो एबा नोंथांखौ फोरमायहोनो होननासो खल खालामनाय जादोंमोन।
औ
दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ बे थपिक एबा आयदायानो जादों फोरोंगिरि एबा फरायसालि एबा सोलोंथाइ बेफोर नि बागै नोंथाङा आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांनि मिथिनायाव माबायदि?
औ हागोन नोंथां।
अ अब्ला दे बुंनायसै नोंथां।
औ दे बिदिब्लालाय जों फरायसालि बुंनो थाङोब्ला जायखौ जों मिथियो जे जों फरायसालियाव मोजां सोलोंथाइ मोज गियान मोननो थाङो जों फरायसालियाव जेब्ला थाम ब्रै बोसोर जायोब्ला अब्लानिफ्रायनो जोङो फरायसालियाव थाङो आरो फरायसालिया जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां मानोना फरायसालियावनो जोङो गोबां मोनथियै बुस्थुफोरखौ जों मिथिनो मोनो नुनो मोनि मुवा बेसादफोरखौबो जों मोनथिनो हायो आरो रोङि बुस्थुफोरखौ जों सोलोंनानै गावनि जिउआव दावगानो हायो बेजों लोगोसे फरायसालिया अनेक दाब दाब जायगा ओनसोलफोराव गोसारनानै दं। जायखौ सुबुंफ्रा सोलोंथाइ लानो थाङो आरो फरायनो होननानै फरायसालियाव थाङो आरो फरायसालिया जोबोद मोजां फरायसालिखौ जोङो समायना रमायना ला खिनांगौ जायो मानोना जेब्ला फरायसालिया समायना रमायना जायो अब्लासो जोंनि गोसोफ्राबो मोजां मोजां गियान मोननो हायो आरो मोजां मोजां जों बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हा यो जेब्ला फरायसालिया समायना रमायना बिबार बागानफोरजों बुंफबनाय जायो अब्ला जोंबो नायनो मोजां जायो आरो गुबुनफ्राबो नायनानै मोजां नुयो। आरो फरायसालियावहाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोर मोननो हायो। आरो गोबां रोखोमनि
लोगो एबा फरायसाफोर फरायसालियाव थायो आरो गोबांबो गोबाङानो फोरोंगिरिफोरबो थायो दायो फरायसालियाव बुंनो थाङोब्ला जों फरायसालिफ्रावहाय थांनानै फरायसालिनि गस्ला लंपेन्ट एबा गाननाय जोमनाय गाननानै जों फरायसालियाव फुंनि टाइमावनो ओंखारलाङो आरो जोङो फरायसालि जोबनाय टाइमाव जों न'आव फैफिनो। बिब्दिनो गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला फोरोंगिरिनि सायाव बुङोब्ला फोरोंगिरिया जोंखौ जोबोद मोजां मोजां उन्दै समनिफ्रायनो गियान होबोबाय थायो आरो फोरोंगिरिफोरा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानोना जोङो उन्दै समाव जेब्ला जेबो रोङामोन एब्ला जेबो बाथ्राफोरखौ जों फरायनो हायामोन एब्ला बुजिनो हायामोन बेफोरखौ जोंनि फोरोंगिरिफोरा फारसेनिफ्राय एबा मोजाङै मोजां जोंखौ फोरोंबोयोमोन एबा बुजायबोयोमोन जे फरायसालिया जोबोद गोनांथार आरो जोंखौ जेब्ला जोङो जेब्लो बाथ्राफोरखौ फरायनो रोङामोन। अब्ला फोरोंगिरिनि दारैनो जोङो बेफोरखौ रोंनो हायो। आरो फोरोंगिरिफोरानो जोंखौ जोबोद मोजां गियान होयो। मानोना जों उन्दै समाव जेबो मोनथि स'हाया बुजिस' हायामोन जेब्ला फोरोंगिरि फोरा जोंखौ गियान होयोमोन अब्ला जोङो बुजिनो हायोमोन आरो
गिरिफोरा जोबोद मोजां आरो सोलोंथाइनि बागै जों बुङोब्ला सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां दावगानो हायो आरो सोलोंथाइखौ मोजां सोलोंथाइ मोननो थाखाय जोंनो फोरोंगिरिनि गोनांथि आरो फोरोंगिरिजों फोरोंजानो थाखाय जोंनो फरायसालिनि गोनांथि बे मोनथामा जोंनि जिउआव जोबोद गोनां बेफोरजोंनो जोङो जोंनि जिउआव दावगालांनो हायो।
औ।
फोरोंगिरिजों फोरोंजानाय बायदि बायदिफोरखौनो जोङो जोंनि आनजादफोराव जोङो लिरनानै एबा बुंनानै जोङो आनजादफोर खौ जों उथ्रिसारनो हायो। आरो फरायसालिफ्राव जोंहा गो बां रोखोमनि नेमखानथिफोरखौ जों फालिनांगौ जायो जेरै फुङावनो जोङो जोंनि एबा फुङावनो जोङो जोंनि आर'ज गाबनानै जोङो क्लासाव जिरायनाय जायो। आरो फोरोंगिरिफोरा जोंखौ फोरोङो बिब्दिनो आरो फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि थाया गोबां एबा गोबां एबा एसे बुरजा फोरोंगिरिफोर थायो आरो फरायसालिया जोबोद मोजां दा नोंथाङाबो आंनि बे फरायसालिनि सायाव बुंनायखौ एबा सावरायनायखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों?
दा नोंथांनि फरायसालि एबा फार्स सोलोंथाइ लानाय फोरोंगिरिनि बेफोरनि बुंनायनि बागै नोंथाङा जोबोर मोजांखौनो बुंदों आरो बेसोर गासैबो सैथोआनो।
बिब्दिब्ला दा नोंथाङाबो आंनो फरायसालि आरो फरायसालियाव जों मा मा रोङो आरो जों फोरोंगिरिया जोंनि थाखाय मानो गोनांथार बेफोरनि बागै नोंथाङाबो आंनो सुंद'यै एबा आंजों सुंद'यै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
दे बिब्दिब्लालाय नोंथाङा आंजों दसे सावरायनानै होदो।
दा जोंहा फरायसालि बुङोब्ला एबा सोलोंथाइ लानाय एबा फोरोंगिरि बुङोब्ला जोंनि थाखाय बेफोर गासैबो जोबोर गोनांथार जोंनि जिउ खुंनायनि थाखाय। जेरै जोंहा फरायसालि गैयाब्ला जोङो मोजां सोलोंथाइ लानो हाया आरो मोजां सोलोंथाइ लानो हायैनि जाउनाव जोंहा उननि समफोराव जोंहा माबाफोर खैफोद एबा बायदि बायदि रोखोमनि खैफोदफोर जानो हागौ जोंहा फराय-फरायसालि गैयाब्ला जों मोजाङै सोलोंथाइ मोननो हाया बे मोजाङै सोलोंथाइ मोननो हायैनि थाखाय जोंहा उननि लाइफआव उननि समाव जोंहा माबाफोर गोरोनथि एबा माबाफोर खैफोद जानो हागौ जायनि जाउनाव जोंनो फरायसालि एबा सोलोंथाइनि जोबोर गोनां आरो जोंहा फोरोंगिरिखौ जोंहा नांथारगौ मानो होनोब्ला सासे फोरोंगिरि गैयाब्ला एबा जोंखौ फोरोंग्रा एबा बुजायग्रा गैयाब्ला जोंहा जोंनि जिउ खुंनायनि थाखाय जोबोर गोब्राब जागोन। मानो होनोब्ला जों गावजों गाव नांलाय खमलाय नांलाय खमलाय गावजों गाव एना एनि नायलायनो हायै नासयलायनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा हेंथाफोर जानो हागोन जायनि जाउनाव जोंहा जिउ खुंनायाव जोबोर गोब्राब जागोन आरो जोंनि थाखाय सोलोंथाइ लानाय आरो फराय फोरोंगिरि बेफोर मोननैबो जोबोर गोनांथार। आरो बेनि अनगायै जोंहा बेफोर मोननै फोरोंगिरि आरो फरायसालिखौ नांथारगौ आरो जों फरायनानै जोङो बेफोरखौनो मिथियोदि जोङो सासे फोरोंगिरिनिफ्राय जोङो जाय जि बुस्थु जेरै खोथा बाथ्रा गियान गावजों गाव अनलायनाय गावजों गाव नायलायनाय बायदि बायदि रोखोमनि जों सोलोंथाइ मोननो हायो जोंहा बेफोर सोलोंथाइ खौ सासे फोरोंगिरिनिफ्राय मोननो हायोब्ला जोङो गाव गावनि जिउखौ इयुन उन समसिम जोंहा गोरलैयैनो दैबथिंलांनो हागोन एबा सौहैनो हागोन आरो जोङो जिउवाव सासे गेदेर मानसि एबा गाव गावनि जिउनि थाखाय गाव गावनि नामखौ जोङो खामायनानैबो लानो हागोन बिनि थाखाय जोंहा फरायसालिया जोबोर गोनांथार आरो फोरोंगिरियाबो जोबोर गोनांथार आरो सोलोंथाइ लानाय होननाया जोंनि जिउनि देरसिन गोनांथार दा नोंथांनिसिम आं बेखौनो फरायसालि फोरोंगिरि सोलोंथाइ लानाय बे फोरनि फारसे नोंथांनो आं फोरमायना होबाय दा नोंथाङा बेफोर आं बुंनाय एबा फोरमायनाय रावखौ माबायदि मोनदों?
जोबोद मोजां जादों नोंथां।
अ अब्ला दे नोंथां कलखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन।
औ औ दे।